हेलौ औ नोंथां औ खोनादों औ दासान्दि आङोथ' जिरायनानै दङ नोंथां
औ नोंथाङा ओरैनो नो दा बे-बेफोरबायदि जिरायनाय समफ्राव मा खालामनानै थायो जेनेबा मबाइल थुनाय जेनेबा आ खायसे खायसे आ बिजाब सल'फोर फरायनाय नोंथांनि बेलायाव माबायदि खालामनानै थानो मोजां मोनो ना सोरबा ओ सोरजोंबा बिदिनो मा होनो ओ रायलायनाय बेफोरबायदि माने गोबां गावबा गावनि मोनसे मोनसे मोजां मोननाय हुदा थायो नालाय बेफोरनि बागै
औ औ ओ आंथ' दासान्दि जिरायनानै जिहेथु दिनै ओ गोदान मुगाया जिहेथु जोंनि जिउआव गोहोम खोख्लैबाय गोबां रोखोमनि दा बेफोरबायदिनो आं बायदिसिना जेनेबा टेक्न'ल'जिनि ओ दिनै बायदिसिना मेसिन आरिखौ आं सालायनानै मोजां मोनो दिनै ओ बिदि नङा जे आं मोनसेल' ओ माबाखौ मोजां मोनो खामानिखौ मावनानै जायखि जाया आङो टेकनलजि नि ओ दिनि बिग्यानजों दिहुन जानाय दाजेमफोरखौनो आङो सालायनानै मोजां मोनो ओ बिनि गेजेराव आं मबाइलखौ बुंनो हायो। मबाइलाव ओ गोबां रो रोखोमनि दिनै ओ जोंहा ओ खामानि मावनो हायो बा बायदिसिना जोङो भिडिअ नायनो हायो बा गेम गेलेनो हायो बे मबाइलखौनो आङो एसे ओ टाइम पास महरै आङो ओरैनो थानानै ओ नायनानै मोजां मोनो आरो दा नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो दिनैनि समाव जिहेथु ओ जोंहा गोबां सोलायलांबाय ओ बिगियानजों लोगोसे दा जोङो दाव बायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां
औ औ
दावबायनाया जोंना ओ अनेक रो खोम दावगानाय जायो जेराव जेराव जोंहा मा होनो ओ फेमिलि दावबायनाय आरो गावारि दावबायनाय नङा होमबा बेफोरबायदियाव आङो माने गावारि ओ दावबायनायाव ओ एसे उम सिगांनि समाव एसे मोजाङैनो दावबाय नालाय जायनि जाहोनाव जोंहा अ कलेज अ कलेज फरायनाय समफोराव जोंहा आ गोबां जायगाफोराव बेरायनो लांनाय जायोमोन जेरै टिचारफ्राबो लांनाय जायोमोन आरो लोगोसे स्टुडेन्टफोरजों ज' लोगो लानानै थांनाय जायोमोना बेफोराव गोबां जायगा बेरायनो मोनबाय आरो जेरै जायगा हिसाबै ओरै दिल्ली आ राजस्थान आ बेफोरावनो ओ माखासे गोबां जायगा नायबाय आरो जेरै दिल्लीयाव इण्डिया गेटफोर दङ नङा होमबा आरो राज काट दङ बेफोरखौ माने नायनानै फैनाय जाबाय आरो बै औ दाथ' बर्थमान आ थांथारिया एसे गोबावानो जाबाय आरो नोंथाङालाय लोगोसे दावबायनायाव दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मान नो होनब्ला जों गोदान गोदान जायगा नुयो आरो गोदान गोदान मानसिफोरजों आ सिनायलायनाय जायो गोदान गोदान जायगा आरो गोदान गोदान मानसि लोगो मोननानै माने जोंनि एसे गोसोफ्राबो माने एसे चेन्जिं जाबोयो आरो
औ औ नोंथाङा अ थार बाथ्रारखौनो बुंदों ओ दावबायनायनि सोमोनदै जिहेथु अ दावबायनाय होनना बुङोब्ला जों मिथिखायो जे जोङो अ बांसिनानो जोङो न'फोराव थानानै जोङो खामानि दामानि मावनानै जोङो बेफोरबायदिनो गावनि जानाय लोंनाय थानाय गावनि ओ जिउ जो गोसो होनानै जोङो बेफोरबायदिनो अ खामानि मावनानै थाबाय थायो जेराव जोङो ओ जोंनि गोसोफोरा माब्लाबा समाव अ दुखु बा बायदिसिना जों खामानि मावनायाव जों गोदो हाबनानै थायो बेनिखायनो ओ फैनाय दङ जे दाउ दावबायनो थांनायनि गेजेरजों जोंनि ओ गोसोनि जा ओ रंजानायफोरा फैयो आ ओ जों बायदिसिना जोङो बायदिसिना रोखोमनि जोङो ओ नलेज बा जोङो गियान बुथुमनानै लानो हायो ओ बेफोरबायदिनो जों जुदि बुंनो थाङो ओ आइजो माहारिनि खोथा बुंनो थाङोब्ला दिनै आइजो माहारिया जोंहा ओरैबायदि जोङो न'खराव थानानैनो न'खरनि खामानि अ न'आवनो खामानि मावबाय थानो गोनां जायो जोङो न'नि ओ थारैनो बा मोनसे गामिनि सिङाव थानायानानै जोङो बायदिसिना जोङो अ न'नि खामानि दिनै संनाय खावनायनि खोथाखौनो बुंनो हायो दिनै बायदिसिना जिब जुनार फिसिनाय आरिखौ जोङो मावनानै न'आवनो जोङो गोदो गोदो थानायखौ नुनो मोनो दा बेफोरखौ जोङो ओ माब्लाबा समाव जुदि जोङो बायदिसिना हमनानै ला नोंथाङा बुंदों बालाहामा बायदिसिना दिनै जुदि जोङो बालाहामायाव थाङो जों गोबां रोखोमनि सोमोनदै जोङो अ मिथिनो हागोन आरो जों नुनो हागोन जेराव जोंहा अ बालाहामायाव अखायानो हाया बा दैनि जोबोद आंखाल जे बालाहामायाव माबायदि सोलिनानै दं सुबुं माहारिफोरा इसे बिसेबां गरम जोंहा बिफां लाइफांफोराबो जोबोद खम बेफोरबायदिनो जों दावउबायनो हायो दैसा हाजो हाला बायदिसिना जों दावबायनायनि गोसान जोङो दावबायनायनि खोथा बुंनो थाङोब्ला ओ दिनैनि समाव ओ जोङो मा माबायदि राहायै जों दावबायनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा दिनैनि समावथ' जोंहा गोबां रोखोमनि सोलायबोबाय गोदो गोद दाय माबायदि दावबायोमोन माबायदि गोजान गोजान जायगायाव थाङोमोन आरो दिनैनि समाव माबायदिहाय थाङो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ दानि समावथ' जोङो ओरैनो गोजाननि अनगायैबो गोबां जाय गाफोर बिदिनो फिसा फिसा जायगाफोराव बेरायनानैबो जोङो जोंनि गोसोखौ माने एसे ओ गोबां सोरनिबा सोरनिबा जिउआवथ' गोबां दुखु खैफोदबो फैयो नालाय ओइ बिदिनो माने खाथि खाला माखासे जायगाफोरावबो जोङो जोंनि बे गोसोनि दुखु दाहाफोरखौ माने बावगारहो हायो आरो माने गोजोनग्लाय होनो हायो जेरै पिकनिकस फुटफोरानो होन बेफोरबायदि माने बेरायनायजों आरो गोजान जायगायाव थांनो होनबा थ' जोंहा गोबां रांखावरिनिबो ओ खोथा फैबाय दा बैफोर ज ओ जायहा रां खा खावरि दं बेफोरथ' जोङो गोजान गोजान ओ जेरै थांनायनि राहाफोराथ' बिदिनो ओ कारफोरबो रिजार्भ लाना थांनो हायो लोगोसे ट्रेन रिजार्भेसन खालामना थांनो हायो लो से फ्लाइटफोरजों थांनो हायो खिन्थु गोबां रांखावरि थां थाङो नालाय जोंहा जिहेथु जोंहा खाथि खालानो बेरायनानै गावनि गोसोफोरखौ जेनेबा ओ गोजोनग्लाय होनो हायो आरो माने
औ औ नोंथां ओ दिनै जोङो बेरायनायनि खोथा बुंनानै बुङोब्ला बेफोरबायदिनो जोङो मोननो हायो जेराव जोङो ओ दावबायनायनि खोथा बुङोब्ला गोदो गोदायनि समाव समाव जेनेबा जोंफोरो नोंगौ जों थाबायनानै थाङोमोन नोङा होनबा नों थाबायनानै थाङोमोन आरो दिनै ओ जोङो गोबां रोखोमनि दिनै जौगानायखौ नुनो मोनो गोदो जोङो लोगोसेनो जोङो मैसो गारि गराइ गारि बा मोसौ गारि बाइकजों जोङो दावबायनायखौनो गोदो गोदाय जों दावबायनानै होना बु औ नोंथां ओ जोंहा बेफोरबायदि जायगा ओरि नायनो थांथिंनाय खथ' जों नुनो मोनामोन गोदो गोदायनि समाव
औ मोनामोन नोंथां मोनामोन
थानानै जोङो देरबोदों लावबोद दों अब्ला जोङो दाउ खोथा होनना बुङोबा दिनै जोङो जानाय लोंनायनि थाखै जोङो बेवहाय जुदि मोनसे ओनसोलावनो थानानै मोनसे जायगायावनो ज' ज' थानानै जिहेतु गोदो गोदाय रायजो जायोमोन। मालाबा समाव जुदि आदार जायोब्ला जानाय लोंनाय आदारनि आंखाल जायोबा फिथाइ सामथाइनि आंखाल जायोब्ला अब्ला गुबुन जायगाफ्राव थांनानै ननायागिरहैनाय बा बबे जायगायाव जुदि थाहैयोब्ला ओ जा नाय आदाफोरखौ जोङो मोजाङैनो सामथाइ लोगोसेनो दै लोंनाय आरि बेफोरबायदि जायगाफोरखौ जों नायगिरहैनायखौसो जोङो दावबायनाय होननानै गोदो गोदाय मिथियोमोन नाथाय दिनैनि जुगाव जोङो नङा जोङो गोबां जों गोजान गोजान जायगा जाय खोथाखौ जों मिथिफोरा जाय ओनसोलनि एबा जों थावनि सोमोन्दै जेबो खौनो मिथिया बेफोरबायदि जों गोजान याव थाङो जेरै जोङो लैथोफोरखौ जों दावबायहैयो लैथोआव गेदेर गेदेर लैथोमाफोराव जोङो दावबायहैनाय नुनो मोनो जोंहा हाजोआव दावबायहैनाय नुनो मोनो जों दै बाना थांनाय नुनो मोनो बायदिसिना जोङो दावबायनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोङो दावबायनायनि खोथा बुङोब्ला दिनैनि समाव जोङो गोबां रोखोमनि जोङो हान्थ मेलाखौ नुनो मोनो जेरै जोङो हा लामा जोङो हा लामाजों जों दावबायनानै जोङो थांनो हायो लोगोसेनो जोङो अख्रां लामा दिनैनि समाव ओरैबायदि बिगियाना जौगाबाय जों जों अख्रां लामाजोंबो दावगानो हायो जों एर' प्लेन बायदिसिनाजों जों बिर जाय बेसेबा गोजान जायगा बेखौ जोङो जुदि हा लामाफोरजों थाङोबा जिसेबां गोबाव नांगौ बेनि जोङो थ जोङो मोनहैनो हायो अख्रां लामाजों थाङोब्ला जेराव जोंहा रां रु थाखा फैसाफोरनि गोबां गोनां बो जानानै फैयो जानानै गारि मथरखौ नुनो मोनो लोगोसेनो जोङो ट्रेन आरिजों जों थांनाय नुनो मोनो। दिनै ओ लोगोसे दै लामाखौ जोङो दिनैनि समाव मोननो हायो जों दैजोंबो जोङो थांनानै जोङो गोबां दावबायनो हायो जों जाहाजफोरनि गेजेरजों बेफोरबायदिनो जों दावबायनायनि जोङो हान्था मेलाखौ जोङो फोरमायनो हायो नोंथाङाबो फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन न दा नोंथाङाथ' दावबायनायनि सोमोन्दै गोबां खोथा बुंबाय दा
औ
ओ जिउआव नोंथाङा जिउआव ओ ओरैनो मा खालामना मोजां मोनो नोंथां
ओ नोंथां आङो लोगोसे दायो जिउआव आबाद मावनानै जा ओ एसे सम मोनो बेफोरखो माने ओरैनो थानानै मोजां मोनो आरो माने जिहेथु जोंहा दायो ओ मेेन दायो होनोब्ला जोंहा बांसिन बर' मानसियानो आबाद मावो नङा होन आबादजों लोगोसे लोगोसे माने बिदिनो जब सब ओ जबफोरबो नागिरफायो लोगोसे जब मोनसानदि जोङो बे बेफोरखौ माने माखासे आबादफोरखौ जोङो ओ ट्राइ खालामबाय थानो हायो
नंगौ नंगौ नोंथां बेफोरबायदिनो जों गोबां खामानि मावो दा बेनि थाखाय साबायखर बा जोंहा समाबो गैला जिहेथु
औ नोंथां
औ
औ जागोन नोंथां
दे दे नोंथां